हेल' औ खोनादों नोंथां खोनादों ।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
आङो ओ उन्दुनो थाखाय माने लाहार फाहार खालामबायमोन नोंथां ।
अ नोंथांनि खबरा माबारै?
थ' दासान्दि माने गेजेरावनो नोंथां ।
औ औ ।
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ दालाय?
आंबो मोनानि जामुंखौ जानानै ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
अ नोंथां अ खबरफोरा खबर सबर माबायदि नोंथां
दै मोजाङानो दे नोंथां
अ अ नोंथां
दिनै होमबा जोङो ङो बैसागुनि बागै सावरायनो
अ दे सावरायनो हा गोन नोंथां
उम अ नोंथाङा बैसागुखौ माबायदि फालियो एखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागोन दे हागोन
ओ माने बैसागु होननानै बुङोब्ला बेयो जोंनि बरफोरनि मोनसे फोरबो जेखौ माने गासैबो बर'फोरा फालिनाय जायो माने गोबां ओ बैसाग बैसागु बुङोब्ला माने गोबां रो खोमनि बैसागो थायो मोसौ थुखैनाय आरो माने माखासे नामफोरखौ आङो माने मिथिजोबा आरो मागु ओ दमासि मागो बेफोरबायदि बैसागु थायो आरो ओ जोंनि जायगायाव बै सागोखौ माने बांसिनै जेरै जानाय लोंनायनि बेलायाव बुङोब्ला बेदर बेफोरजों माने बांसिन थांहोयो आरो गामि गामि न' न' बैसागु समाव बयबो खाम जथा सिफुं आरो बर'फोरनि ट्रेडिसनेल ड्रेस गाननानै ओ जेरै बिबाय होयो मांगिबायहोयो माने आरो नखरनि मानसि जेबो जानाय लोंनाय बिसोरनि थाखाय बनायना होयो। बिदियैनो माने बांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव आरो
औ औ नोंथां माने बैसागुआथ' जोंनि माने जायगायाव मोनथाम‌ मोनथाम बाहागोआव बैसागु माबाखौ रानदों नालाय। बैसागु जेरै ओम बैसागुआ जेरै बैसागु जाबाय बेनिफ्राय मागो दमासि सि जाहैयो निफ्राय आरोबाव मा बुङो बेखौ मागो दमासि जाहैबाय ओनिफ्राय मानसिनि बैसागु ओमफ्राय काति काति बैसागु काति महाग बेखौ होनो आरो जोंनि जायगायावथ' बिदिनो सैथो दाननि जोब का-कालाराव मोसौखौ थुखैनाय नाय जायो आरो ना बेनिफ्राय बेनि से दाननिफ्राय मा बेनि अखानायैय ओमफ्राय मानसि नि बैसागु जाहैयो।
औ औ
औ नोथां औ
औ औ
बिदिनो बेफोरबायदि गोखा गोखो गासैबो रोखोम खानानै ह होनब्ला गाज्रि बेमारफोरा बैसागु समाव जिखिनि गाज्रि मैला एबा गाज्रि फैखादों बेफोरो जानगार लाङो होननानै गोदोनि आबै आबौ आबौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनो आरो।
औ नोंथां औ।
थ' ओरैनो गोदोनि समावथ' दान मोनसेहालागै थायोमोन दानि जुगाव नाथाय बियो ओ से सप्तासिमल' थायो।
औ औ नोंथां औ।
बिदिनो जोङो स्नि सप्त सा से सप्तानि गेजेरावनो जोङो गामि गामि थांनानै बयनावबो एसे एसे मागिहैयो बयबो एसे एसे अननायनि गेजेरजों हरलायो बिदिनो मोसानानै बोर लाबोयो आरो सोरनोबो बोर होबोनाय जायो।
औ नोंथां औ।
ओहोम बो-नोंथांमोननि जायगायाव बैसागु मोसानो थांनाय समाव माबाफोर माने नेमफोर दं नामा बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नियम होनोब्लाथ' जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि माने जेबो नियम होननाय गैया खालि जोंनि जायगायाव माने गामि गामि बयबो बेफोरबायदि गित ओ खाम, जथा, सिफुं लानानै थाङो आरो मोसाग्राफ फोरा मोसायो रोजाबग्राफ्रा रोजाबो, दामग्राफ्रा दामो बेखौनो माने बांसिन नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननिथिं माबाफोर दङब्ला फोरमायना होनो हागोन।
औ जोंनिखिजाथ' बेफोरबायदि ओ थानाय माने बिदिनोसै जोंनाबो नोंसोरनि बायदियानो एखेयानो। अ। बैसागोआव बिदिनो गासैयावबो बिदिनो खायफा खायफा गामियाव माने सल'खौ जाय बेलेगाव सेबखांना थाखानाय बेफोरखौ दामनानै मोसानाय जायो। बाथाय बबबा बबबा गामि फोराव जोङो ओ खाम, सिफुं दामनानै मोसायो। आसलथे जोंनि बर'नि फोरबो हिसाबै जों बेखौ दामै देयैस । सो मोसाहानोंगौ। मोसाखानांगौ आरो खायसे जायगाफोराव माने बैस सागु समाव लामाबो गाथेनाय जायो आरो ना। नोंथां। आरो बैसागु समाव जोङो बाथौ साथौ बेफोरखौबो गोदानै दुमस्रांनानै जोङो फालिनाय जायो।
औ नोंथां
बयनिबो माने मोजांनि थाखाय बाथौ बोरायनायाव जोङो बै बियो गासिबो जाहाथे मोजाङैनो थांथों होननानै आरो
औ औ
नोंथाङा मोसौ थुखैनायखौ मिथिगौ ना?
औ नोंथां आङो मोसौ थिखैनाय होनोब्ला आंनि मिथिनाय हिसाबै औ जोंनि थायजा माने आ दिग्ल'थि आरो ओम बिदि दानाय गाज्रिफोरखौ दाराय गाज्लिफोरजों मोसौखौ बुनाय जायो आरो ना ओमफ्राय लाव फान्थाव हालदै बायदिसिना होनानै जोङो मोसौ खौ थुखैयो आरो मोसौनाव हांगारजों थावजों बेखौ जोङो औवा खानानै बेखौ मोसौनाव बुनानै होयो आरो मोसौखौ लानानै दंग'आव एबा दैमा दैसाफोराव लानानै थांनानै मोसौ थुखैयो थुखैनाय समाव जोङो बुङो आंबो बारा मिथिलाय लाङा खोनानो मोननाय बायदिब्ला ओ मोरि ओरै होननाय बुङो लाव लाव जा फान्थाव जा ओ बोसोर बोसोर बारिलांबाय था बिदि होननानै बुङो आरो मोसौ थुखैनाय समाव जाहाथे मोसौफोराबो जेबो दाजाथों अबेबा जायगाफोराव आदार जानो थांबाथाय मोजाङैनो न'सिम सफैफिनथों बेफोरबायदि जोङो बोर बिनाय जायो आरोना मोसौनि सायाव
औ आरो बैसागो समाव जोङो ब बयनिबो थाखाय माने नव'नि थाखाय बोसोरसे मानि माबाफोर गाज्रि मावनाय फाबफोरनिफ्राय माने जोङो बिख'नायबो जायो बेफोरखौबो नुनो मोनो बि आरो-
औ औ
आरो नोंथाङा बे काति गोसा फोरबोनि बारै माने एसे मिथिगौ नामा
औ नोंथां मा बुंदों आं बारा खोनास्लाबासै
एसे बे खाथि गासा फोरबोनि बागै माने
अ अ खाथि गसाखौथ' जोङो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समावहाय जोङो माइयाव साथि होनानै खुलुमनायखौनो बुङो
औ औ
बे समावहाय बे फुजाखौहाय जोङो मोनाबिलि समाव होनाय जायो काति फोरबोखौहाय बेलां मोनाब्लि समाव जोङो दुब्लियाव थांनानै ओ जाहाथे माइ मोजाङैनो मोजाङै जाथों होननानै एबा जेबो एम्फौ-एनला दाफैथों माइनि गाज्रि बेमार दाफैथों होननानै जोङो आ आलारि बाथि सावना फैयो आर दो हाय बिदिनो आरो आरो बे समावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला नारें बायदिसिना गय गोरलै माबा-माबि फोयो आरो बे सम बे खाथि बैसागुआ थांब्लासो जोङो नारेंखौ जानो मोनो होननानै गोदोनि आबै-आबौमोना बुं बोनाय मोनसे बाथ्रा दं होननानै आं खोनानो मोनदों आरो नोंथांमोननि जायगायावहाय माबाय दि फालियो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो आंनो
जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिखौनो ओ माने नोंथाङा जि बुंदों बेफोर माने बेबायदिखौनो फालियो आरो बे गोखै बुस्थुखौ नारेंफोरखौ जानो मोना होननायाबो माने गोदोनि आबै-आबौ बुंलांनायाबो जोंनियावबो बे फोरनोर खौनो माने फालिनाय जा जायो आरो आरो जोंनिथिं मोनसे बे समावनो मोनसे मेसगार होननानै माने बनायनाय जायो आरो ना
औ औ
बे ओ जिगाबनिफ्राय न' बानायनाय जायो आरो बेखौहाय सावनाय जायो आरो बनायनानैहाय आरो बे समावनो मोना समाव मानसिफोरनिफ्राय माने मैख थाइगं बेफोरबायदि खांनानै माने संनानै ज' ज' बेफोरबायदि जालायनायखौ माने नुनो मोनो आरो दाबो जोंनि गामिफोराव स' नोंथां औ
नोंथाङा दा एसे ओ मागो दमासिनि बागैबो एसे फोरमायनो हागोन ना
मागो दमासि बुङोब्ला माने जोंनि माने जानाय लोंनायाथ बे था सिथाव एनथाब बे बेफोरखौ माने ओ बांसिन सावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि माने ओ एसाम मानि फालिनायखौ बारा नुनो मोना आरो बेखायनो माने बारा मिथिनाय जाया आरो इखौहाय
औ बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ थनोसै
औ दे नोंथां औ